हेल' नोंथां अ खोनादों नोंथां अ खोनादों नोंथां
सिनो दङ
ओ आं ओरैनो जिराय जिरायनानै दं नोंथां
होमबा नोंथाङा बेस्थ नङा ना नोंथां?
अ नङा दे नोंथां।
आंबो दा ज'ना दंसै नोंथां ओरैनो दसे सम ओमफ्राय आङो मोनसे टपिकनि सायाव रायजलायनो फन हरनाय जादोंमोन नोंथां रायलाय जा
औ नोंथां औ रायलाय जागोन नोंथां।
टपिकआनो जाहैबाय जेनेबा इडुकेसन सोलोंथाइनि से लथ थ बिस नाम अब्लाथ' जोङो जेन'बा फरायनाय लुनाय बेफोरमोन नालाय नोंथां
औ
बेयाव जोङो क्लास जेनेबा दानिथ' स्कुलफोरा प्राइभेट आरो सरकारि बे मोननै जाहैबाय नालाय जेनेबा प्राइभेटनो गोबां ओंखारबाय गोबां नुहुरो दानियाहाय जोङो गोबां फरायसाफोरखौनि बिमा बिफाफोरखौनो फरायसाफोरखौ सरकारि हगार हरनाय नुला आरो ना जेनेबा गासिखौबो प्राइभेटाव हरनाय नुयो बेनि मेन जाहोनानो आंनि साननाय बायदिब्ला जेनेबा गाव गावनि गथ'फोरखौ बिसोरो गोरों जाजानो लुबैयो आरो ना जेनेबा औ स' बेफोरनि थाखायनो दाना सरकारियाव होलासिनो प्राइभेटआव हैनाय नुयो आरोना नोंथां
औ नोंथां औ
स' बेफोरनि मादावनो जोङो दानि फरायसालि आरो गोदोनि फरायसालि बे मोननैयाव बे मोननैनि गेजेराव दानि फरायसालिखौ गोबां सोलायनाय नुहुरदों नोंथां थां जेनेबा गोदोथ' गोबां फरायसालिफोर गैयामोन नालाय जेनेबा गोजान गोजानावसो फरायनो थांनाय नुयोमोन स' बेनिखायनो गाव गावनि गथ' गथ'फोरखौ सोलोंथाइ लानो हगार हरनाय नुवामोन गोदोहाय आरो गोदोनि सुबुंफोरा सोलोंथाइ मोनोैनि जााहोनाव बिसोरनि साननाय हनायफोराबो बारा इसेबां मा होनो बेखौ जौगानायानाय नङा नङामोन नालाय बिसोरबो फिसा गाव गावनि फिसाफोरखौ जेनेबा गोसो सोलोंथाइ आ होनोनांगौ होननानै मिथि गोदोहाय नाथाय दा आथिखालनि जुगाव फ्राय सुबुङानो गोनां जेनेबा फरायनाय जायाबाबो मेट्रिक खिनिखौ होद्राय मेट्रिक खिनिया लागै होनानैबाबो फरायनाय नुहुरो आरो ना नोंथां
औ
स' बेफोरनि थाखायनो दाना गाव गावनि फिसाफोरखौबो मालाय गोरों जाजानो लुबैयालाय प्राइभेट स्कुलाव दोनहरो सरकारिफोरावहाय जोंना दा नुनो मोनो जेनेबा टिचार फोरथ' थायो नाथाय स्टुदेन्टफोरासो गैया आरो ना जा जेनेबा बेफोराव खायसे खायसे रांखावरिनि आंखाल जानाय सुबुंफोरखौल'सो हैनाय नुयो आरोना नोंथां
औ सरकारियाव औ
औ दानाथ' जेनेबा बयबो साख्रियानो मावजोबखानाय जेनेबा बयहाबो नि जाय जाया बिजनेस मावनाय खायफाया ओ बेबायदिनो जब मावनाय आरो फायफाया दखान फिसा फिनला दखान होनानैबाबो गाव गावनि फिसाखौ फरायनो दोनहरो आरोना नोंथां
औ
स' जों इडुकेसन होनोब्ला जोङो जोङोथ' फरायनायखौ प्राइभेट स्कुलाव जेनेबा क्लास होनो बोसोर बोसोरथामावनो हैनाय नुयो आरो ना नोंथां उन्दै समनिफ्रायनो जाहाथे उनाव औ गोलाव सम फरायलांनो हायो उननि समाव बेबायदि साननानै होयो ना थाय सरकारिफोरावथ' जोंहा ओ सय बोसोर नङाबा लाखिनाय जाया आरोना नोंथां बेबो मोनसे बेफोरनि थाखायबो जानांगौ बयबो दाना प्राइभेटआव होयो जेनेबा थ्रि इयार्सावनो स्कुलाव होनो मोनो ब्ला गथ'फोरा गोरोंसिन जागोन बिदि सानो जेनेबा आंनि साननाय बायदिबाथ' बेफोरो ओ बेबायदि नङा जेनेबा खायफाया गोरों जाखायो आरो खायफाया रोङिया रोंखाया नोंथां जेनेबा बिदि नुहुरो औ औ गावबा गावनि सायावसो औ बिदिबा नों नि एरियाफोरावहाय आरोना नोंथां जेनेबा ओ सरकारि फोराव बांसिन नुयो ना गभारनमेन्टआव जेनेबा मा होनो प्राइभेटाव बांसिन होनाय नुयो नोंथां?
बुंनो थाङोबाथ' प्राइभेटआवनो बांसिन नुनो मोनो नोंथां आरो खोना खोनानो मोनदोंबो जेनेबा प्राइभेट कलेज लेभेलनिखौनो हमबाय ओ प्राइभेट आव प्राइभेटआव फरायनाय फोरनि माने रिजाल्टआ फिथाइआ बांसिन मोजां जानाय बेखौ खोनानो मोनदों आरो ना नों थां अ मानि था मानि थाखाय जायो बे खौथ' मिथिला आर ना प्राइभेट निया स्टुदेटआ मोजाङै फरायसिनो ना ओ जेनेबा सरकारिनिया फराया बिनि बिनि डिफारेन्सखौथ' मिथिला आंनि साननाय मथेबा जेनेबा प्राइभेट निया ओ प्राइभेटनि जेनेबा मास्टार टिचारफोरा फोरों फोरोंगिरि फोरा जेनेबा बांसिन स्टुदेन्ट फोरफोरखौ जेनेबा ओ जेसां गावसोरनि जेसां रोंगौथि दोङो बेखौ माने ओ गथायनानै स्टुदेन्ट फोरफोरखौ फोरोंनो नाजायो बिदि टाइपनि मोनो आरोना नोंथां
जेनेबा दैडलि हमवर्क हरनाय आरो रोंनायाव लासिम नाजाथाबबाय थानाय नुयो आरो नोंथां बेनि थाखायनो बेबायादि मोजां रिजाल्ट जाहै औ दा सरकारिफोरनियाथ' मालायहाय ओम औ दे बुंलां नोंथां
प्राइभेटनिया आरो फैसा होनानै फैसा होनानैसो लानाय जिहेथु फैसाखौ ओरैनो दो ओ जेनेबा दैयाव बाहायस बा अ बाहायनो मोना नालाय जेनेबा फैसा होनाय फैसा होनानै फरायदो जिहेथु बिदि दि होननानै माने स्टुदेन्ट फोराबो गोसो जासिननानै जेन बा गोसो होथारनानै फरायनाय बायदि जाहैयो आरो ना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ आ बे बायदिनो सरकारिफोरनिया आरोहाय जेनेबा आं गभमेन्टनिफ्रायनो मोन मोनखायो नालाय बिथांमोना बेनिखायनो जाहैया खायफाफैया न'आव फोरोंनाय थानायनि थाखायसो हायोना नोंथां गथ'फोराबो गाव गावनो नाजानाय थायोबा हायो थ' बि बिसोरो सानफ्रोमबो सानफ्रोमबो जेनेबा हमवार्क मोना आरो दैलि फरायनो फरायनाय जाया आरो ना बिसोरो सर कारि फरायनायफोरा बिनिखायनो बिसोरो हाया बेबायदि जायो दा बिदिनो प्राइभेटखौ बुंनो थाङोब्ला आरो ओ सानफ्रोमबो हमवर्क हरनायजों लोगोसे सोरबा हाथारि दोङोबा बेखौबो खोबो हाहोनाय खालामो आरोना नाजाथाब नाजाथाबनो गोबां नाजाथाबहोनायनो आरो गोरोङाथ' मालाय रोंखायो बिस सोरो बिसोरखौबो नायो लोगोसेनो रोङिफोरखौबो नाजाथाबनाय जायो नालाय बिसोनो बिसोरबो रोंलाङो आरोना नोंथां बेबायदिनो गथ'फोराबो औ फरायनो गोसो जायो फरायो बिसोरबो
औ
स' जों इडुकेसन थाबासो ओ जोङोे साननाय हनायफोराबो डेभेलप जायो आरोना नोंथां जेनेबा गुबुन गुबुन जायगानि मानसिफोरजों में अं बेनो गिबि सालाय गुबुन दा दाब दाब जायगानि मानसिफोरजों सावरायनोबाबो नोङो दा हिन्दी आरो इंग्लिस बे मोननैखौथ' नांथारगोन नोंथां जेनेबा औ जेनेबा गुबुन हारिफोराथ' जोंनि फिसानला राव फोरफोरखौ बुजि मोना नालाय बिसोरो स' बिसोरजों रायलायनोबा जोंहा हिन्दी इंलिस नांथारगोन बेनो मेन औ बेनिखायनो इदुकिस जोना जोबोर गोनां आरो जोंनाथ' प्राइभेट स्कुल होनोब्ला खायफाया बर' मिडियामनि थाबाय आरो खायफाया इंलिस मिडियाम नि थाबाय जेरै सेन्ट्रेल स्कुलफोरा बेफोर इंलिस गोलैयो नालाय नोंथां औ औ गथ'फोरखौ एडमिसनखौनो होनाय जाया आरो ना ना नोंथां
औ नोंथां
एन्ट्रेन्स एगजाम जानाय नुयो बेनि उनावसो ओ एगजामाबो जोंनिहाय आरो हाय क्लास ओइथ ना मा बेवहाय मोनसे थाहैयो आरोना जेनेबा बे मोननै खिनिखौ सान्स होयो यो बेखिनियाव पास जायोबा सेन्ट्रेलाव सेटन्ट्रेल स्कुल जेरै नबदैया जेनेबा बे स्कुलाबो जोंना ओ माबा उदालगुरि औ अदालबारि बेखिनियावनो दों नालाय नोंथां जेनेबा औ बेखिनियावनो दं नालाय नोंथां जेनेबा बेफोराव मोनो थाखाय मोजां फरायनानैहाय होयोब्ला एदमिसन मोनो औ जेनेबा बुरजा मारनांगौ जायो स आंनि बायदि ब्ला इदुकिसननि बेलायावहाय आरो ना दा उन्दैफोर खो दोनथ'नानै जेनबा क्लास टेन क्लास टेननि फ्राय लानानै बिसिम जिखिनि फरायो बेखिनि नि गेजेरावहाय आरो ना जेनेबा मेट्रिक होनाय खमायनि सिगां जेनेबा जों मबाइलफोरखौ बांद्राय बाहाय होनाङा होनना आं सानो आरो ना नोंथां गथ'फोरखौ औ जेनेबा बे सो जानो थाखाय औ स' जेनेबा दानि गथ'फोरखौथ' गोबां सुबुंखौनो मबाइल लानाय नुयो दानियाथ' एन्सार कुइसनबाबो मबाइलावनो हरो नालाय लानाय जायो स' बिनि थाखायनो गथ'फोरा बांदाराय द्रफ्राय मबाइल सुनायनि जाहोनाव मोननायनि जाहोनाव फरायनो गोसो जाया बेबायदि नुहुरो आरो ना नोंथां औ बेबायदि फरायनो गोसो जाया नालाय बिनिफ्राय एक्जामावथ' फरायाबालाय मारै हानो बेबायदि जायो आरोना नोंथां हाया हाया औ बेबादिनो उन जालांना थालाङो बिसोरो बे समायावह आंनि साननाय बायदिब्ला न'खरनि बिमा बिफाफोरा बांसिन गिदिर गोलावफोरा बांसिन जोथोन लानांगोन आरो ना गथ' गथ'फोरखौ नायनांगौ
औ नोंथां औ औ मा फरायदो फराया बेफोरखौ नायनांगौ
थांगौ नङाबा बिसोर बिसोरनि फिउचारा गाज्रि लामाखै थाङो मानोना बि बिसोरो बे समाव जेबो बुजि मोना नालाय नोंथां बबे लामाया मोजां बबे खामानिया मोजां बेखौ मिथिया नालाय स' बेफोरखौ बुजायनांगौ आंनि बायदिब्ला
नोंथांा समा जाबाय नोंथांनिफ्राय मिथिना मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों नोंथां
औ दे नोंथां औ दे